हेलौ
खोनादों नोंथां?
हेल' औ आं बारा मोजां खोनानो हायाखै?
अ बारा खोनायाखै?
औ दे बुंलाय हेल' ऐ दासो खोनाहांदोंमोन। ओ नोंथांनिखौ माने माथोखो माने थाब थाथ' थुथ' थाथ' थुथ' खोनाबाय थादों।
अ दालाय?
औ औ दा जाबाय दे औ। ओ नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय माने आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा जुदि सम हा होनो हागोन ना? हालाव
औ नोंथांनिखो माने ओ नोंथाङा एसे मोजांनो नांनाय नेटवार्क नांनाय जायगायाव थांलाय बारा मोजां खोनाफैयाखै
खोनाबायना दा?
औ औ दा खोनाबाय दे औ।
खोनाबाय?
औ खोनादों दे।
नोंथाङा नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे सम?
औ हागोन दे हागोन।
औ माने जों दिनै बर' हारिया माबायदि दिनैनि थासारिसिम सफ फैनो हाखो बेनि सायाव माने दसे सम सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। दा बेनि सायाव नोंथाङा बुंग्रोनो ना आं एसे बुंग्रोना होनि
औ नोंथाङानो एसे बुंग्रोननानै होदो दे नोंथां।
औ औ दा जोंनि बर' हारिनि दा जि थासारियाव दङ गोदोनि समावथ' जोंहा गोबां माने बेनिस्राय गोबां गाज्रि थासारियाव माने दंमोन होननानै जों खोनायो आरो। जोंथ' नुबोआखै थेवब्लाबो माने जों जोंनि आबै आबौमोननि ओ खोथानिफ्राय जोङो माने खोनानो मोनदों आरो। गोदोनि समाव माने जोंनि बर' समाजाव माखा माखासे माने ओ गुबुन हारिनि माने नासयनाय माने माखासे बिथिंनि नाख्रेबनाय बिथिङा बै बिथिंजों माने जोंनि बर' हारिनि समाजखान्थि बा जोंनि हारिनि जि थासारि बियो माने जोबोद गाज्रि हालोदाव औ सफैदोंमोन होननानै जों खोनादों।
नंगौ नंगौ।
औ दा बे गाज्रि थासारिखोनिफ्राय जों दिनैनि बे थासारियाव सफैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' समाजनि माखासे सुबुङा माने जो गावनि जिउखौ माने ओ गावनि नखर दानायावल' माने गोसो होयाबालानो मानो जोंनि हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावबोनायनि ओ मोनसे फिथाइ होननानै जों बुंनो हायो। थिग बेबादिनो गोदोनि सम औ गोदोनि समाव जोंहा हौवा हिन्जाव बेफोरबादि बासियाबालानो बा नों थांनाङा आं थांनाङा बेफोरबायदि बा बादा होआबालासिनो बयबो माने बर' हारिनि जानानै खामान नि मावनो थाखाय ओंखारबोबाय। बेनि उनाव माने जोंनि बर'नि समाजनि थासारिफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां माने जोंनि उम माने नेमखान्थि आसारखान्थि बेफोरखौ जोङो सोलायनानै सोलायनायजों लोगोसे ओ माने माखासे गेना गोरोन्थि फोरखौ जों फोसाबनायजों लोगोसे माने जोङो जोंनि बर' हारिनि ओ समाज खान्थिखौ माने दावगाबोनो बे दावगा बोनायनि बिथिंखौ माने लाबोनो हादों बेफोरबादिनो माने जोंनि बर' समाजनि माखासे मेलेम गोनां एबा मेलेमजिबि सुबुंफोरा माने जोंनि हारिनि जि सोलोंथाइ जोंनि जि राव हारिमु थुन थुनलाइ बेफोर बिथिङाव माने जोबोर गोसो होनानै जोंनि समाजखौ माने बे बिथिङाव माने रोंगौ रोंखा राखा खालामनो थाखाय नाजानायजों माने ओ जोंनि दिनैनि बे बर' समाजा बे थासारिसिम सौ फैबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
थिङाव औ। नोंथाङा खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों दे बु
अ खोनादों दे बु औ माने गोदोनि थासारिखो थासारि आरो बा जों नुबोनाय जि थासारि आरो जों दा नुबाय थानाय जि थासारि जोंनि बर' हारिनि बे थासारियाव माने नोंथाङा माबायदि माने फारागथिखौ नुनो मोनदों माने जोंनि गोदोनि ओ गोदोनिबा जों जा उन्दै सममोन बे समाव नुबोनाय थासारिया माने मा मा बिथिङाव माने ए एसे गोलैसोनायमोन। नाथाय दा जों दु दा दिनैनि मुगायाव माने नुबाय थानायाव बे बिथिङाव माने ओ दा जौगाबाय बे बिथिंफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दा औ औ नंगौ नंगौ।
औ
औ आं जेब्लानिफ्राय जेनेबा आङो ओ हमदांनो हाबाय बा थाखांनो हाबाय बै समनिफ्राय जों बा बै समनिफ्राय नुबोनाय आं जाखिनि नुबोदों बेखिखौहाय आं दिनैसिमहालागै ओ बुंनो हागोन आंनि नोजोराव गोग्लैनाय। खौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ दिनैनि मुगायाव जोबोर बादायलायनाय मुगा आरोना आरो गोदोनि मुायाव जोंहा बेबायदि बादायलायनाय गैयामोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो खोनाबोखानायमोन जोङो जे जोंहालायनो ओ ब्रै थाखो बा थाखो फरायब्लानो जेरै सोरखारजों साख्रिफोरनि थाखाय हमनानै लांनो फैयोमोन लाङोमोन बेफोरबायदि खोनानो मोनो आरोना जोङो नाथाय बैफोरनि बिथिङाव दिनै जोंनि उम जायगाफोर बा जोंहा गासै बुहुमावनो बा जोंनि हादोराव जे बेफोरबायदि खामानि फोरनि थाखायनो जों सुबुं माहारिमा सुबुं अनजिमाबो बांबाय आरो जोंहा सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा गोबां बांबाय आरोना बेनि बिथिङाव खायसे खामानिफोरखौहाय जोङो जेखौ जोङो सेदलायनाय होननानै बुङोना बेफोरबायदि। ओ जा जेरै हागो ओ माबानानै लानाय आरोना सेख'नानै लानाय बेबायदि माने बादायलायनाय मुगासो जा हैबाय आरोना जायहा बांसिनहाय ओ टेलेन्ट दोङो जायहा रोंगौथि बिथांमोनाहाय दा दिनैनि मुगायाव गिबि सिरियावनो माने सायख' जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेनिफ्राय खायसे ओ गोबां बायदिसिना खामानि थायो बेफोरनि बेलायाव गुबुन गुबुन जायो सायख'नायनि बिथिंफोरा। बेनिफ्राय
गोदोनि दिनावहाय जोंहा बुङोमोन आबै आबौमोना बेबायदि होननानै। आरोना जा एसे एनै फरायब्लानो जोंहा मानो होनब्ला सोलोंथाइयानो बिराद ओ खममोन आरोना गोदोनि समावहाय बेनिफ्राय गासैबो सुबुंफोरानो ओ फरायसालिफोराव हगार हरनो बा आइजो माहारिफोरनि सायावथ' थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बांसिनमोन आरोना जे फिसा हिनजावफोरखौहाय बांद्राय फरायसालिफोराव हेगार हरामोन बा फिसाज्लाफोरखौबो हेगार हरामोन जोंहा मा होनो मोननो फरायसालियाव थांनांगौ होननानै बुङोब्ला बा खायसे जों समाज सिबियारि सुंबुं दङमोन जोंनि समावबो बिथांमोनाहाय ओ गामि ओनसोलाव बे सोरखारजों दरमाहा माने जों जायखौ होननानै बुङो दायो जोंनो सोरखारनिफ्राय साख्रि मावोबा जे रां मोनो नालाय बेफोरबायदि बेथनखौ मोनाब्लाबो खायसे सुबुङा सोलोंथाइ एसे गोनां सुबुंफोराहाय समाजाव ओरैबायदि सोलोंनायखौ फोसावनो। माने मोजां मोनोमोन बिथांमोना गानदब दफायावनो गावनि न'खरावनो बा जोंनि समाजनि थानसालिफोरावहाय बे फोरबायदि जायगायाव बिजाबफोरखौ लाबोनानै बा फरायसालि नङाब्लाबो फरायसालिफोर बायदि सासे सानै जा सुबुं फोरा सोलोंजानो फैयो बिथांमोननोहाय गाव हारसिंनो सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनोमोन बेबायदिनो जों देहा फरायसालिफोराबो लासै लासै बा बै बिथांमोना जे ओ सानाखैमोन जोङो ओ सरखारजों बा जोंनो बेफोरबायदि बेथनगो नां खामानियाव खामानि होगोन होननानै अब्लाबो बिथांमोना जे सुबुं माहारिनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै गावनि नाजानायजोंनो बिथांमोना फरायसालि नङाब्लाबो गावनि न'खरावनो सासे सानै सुबुंनोनो बिदि सोलोंथाइखौ होयोमोन आरोना बेनि उनावहाय बिबदिनो सोलोंथाइया एसे एसे ओ लाबोनाय जाबाय गासैबो बेबायदिनो लानानै बै सोलोंथाइ मोननाय सुबुं फोरानो बा जायफोर बिथांमोना बिथांमोननो सोलोंथाइखौ होदोंमोन बा सोलोंदोंमोन बिथांमोननि थाखाय सोरखारनि खाथियाव थांनानै बेफोरबायदि बिथांमोननि खामानिखौ होनांगौ बा खालामनानै होनांगौ।
औ।
बेफोरबायदिनो फरायसालिफोरा गायसनजादोंमोन आरोना गिबियाव बेनिफ्राय जोंहा बेनि आगोलावनो जाय बिथांमोनाहाय सासे सानैया बे ओ सोलोंथाइखौ लाफैनांगौ बा आं फैनानै एसे फोरोंजाफैनांगौ बिबदि लिंनानैसो जों जायखौ दिनैनि मुगायाव फोरोंगिरि होननानै बुङो। बे मोनसे ओ सोरखारजों गनायजानाय माने बेथन गोनां जा माबासो जाबाय आरोना खामानिसो जाबाय। बेखौबो जोंहा ओरैबायदि माने ओ सेदलाय बेदलायसो बुंनांगोन कमपिटिसन बादायलायनाय सोर बेसेबां आनजाद जायो नालाय बेबायदि आनजादाव रा
औ।
नाम्बार लाखिनो हानानैसो सायख' जायो नालाय बेबायदि जालांबायना गोदोनि दिनावहाय सासे सासे सुबुङानो जायफोरा एसे सोलोंथाइ दङ बिथांमोना गामि ओनसोलनि हौवा माहारिफोरखौ सेंग्राफोर खौहाय लिंनानै बेबायदि फरायहोदोंमोन आरोना अब्लाबो जोंहा जोंनि न'खरनि बिगोमाफोरा जोंहा फोथाराव थांनांगौ जोंहा जानायनि थाखाय माइ गायनांगौ दुब्लि फोथाराव खामानि मावहैनांगौब्ला जोंहा सिख्ला जाय आइजो माहारि बा सिख्ला हिनजावफोरखौहाय बुङोमोन जोंहा थांनो सोलाबा न'खरनि खामानि सोलोंनांगौ जेरैहाय ओंखाम संनाय दानाय लुनाय बेफोर खामानियाव बांसिन गोसो होयो आरोना नाथाय जोंनि सुबुंफोरा बिथांमोना बा बिथां बिमा बिफाफोरा जायफोर गोरों समाव बेबायदि बुंदों बिथांमोना बिथांमोननि साननायाबो फारसे फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोबोर मोजां मानो होनब्ला बिथांमोना फरायनानै लेखा फरायनाय होननानै बुङोब्ला बा जोङो फरायसालिफोराव थाङोब्ला जों द' घन्टाखौनो फरायसालियाव थाहैनांगौ जायो बेनि
औ औ।
सानसेनि द' घणन्टाखौनो जोङो फरायसालियाव थांनानै थायोब्ला बा जों बा घन्टाखौनो फरायसालियाव थांना थायोब्ला बेखिनियाव जोंहा जेरै माने
औ।
सोलोंथाइ लानो थांनायावनो थांनायावनो जोंनि आइजो माहारिफोरा बा सिख्ला हिनसावफोरा गोदोनि आइजोफोरा माबायदिहाय खामानिखौ रोङोमोन न'खरनिफ्राय बेबायदि खामानियाव थालाङो आरो ना। दा दोनैनि मुगायाव आइजो माहारिफोरा नंगौ गोबां सोलोंथाइ मोननो हागौ जाहागौ बा गोबां गोजौ सोलोंथाइ लानो हागौ अब्लाबो माने न'खरनि गोबां खामानियावनो आइजो माहारिया उन जानानै थालांनांगौ जायो आरोना। बेबायदिनो जोंहा गोबां ओ जेंना भुगिनांगौ जायो बिदिनो।
अ नोंथां माने ओ माने समा एसे बावबा
बुजिया बुजिया
औ खोनादों
गोदोनि होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो जोंहा ओ नख'रनि फोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो बिथिङाव नाथाय दिनैनि मुगायाव जोंहा बैफोरबायदि बादायलायनांगौ सुबुं माहारिफोरजों मोनसे मोजां खामानिखौ लानांगौ बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै बा जोंहा जोंनि समाजावहाय लिरगिरिफोर जानांगौ खन्थाइगिरि रायथाइगिरि जानांगौ बेफोरबायदि खायसेया थांखि लानानै गोजौ गोजौ सो जायगायाव थांनायखौ नुनो मोनोबा दानिया जोंनि न'खर फोराबो जेबो हेंथा होनायखौ नुनो मोनला आरो ना बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ लानानैबो जेरैहाय जों गोदो जों नि बिगोमाफोरा दानाय लुनायफोरखौ न'आव फोरोङोमोन नाथाय गोदो लिरनानै दोननो रोङामोन आगर फोरखौ बिथांमोना गावसोरनि सानखांथिजोंनो बा गावसोरनि मेलेमजोंनो मेगनजों नुनायखौनो माने जों जायखौ दि